औ नो औ नोंथां खोनादों ना
हेल' औ नोंथां खोनादों नोंथां औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय औ नोंथां हेल औ खो नादों नोंथां औ नोंथां आं खोनागासिनो नोंथां औ औ ओ जों दा बिदिब्ला जोंनि जाग्रा जोंनि बर' बर'फ्रा जाग्रा एम्फौ एनला बेफोरखौ माबोरै जायो आरो माजों जायो माब्रै मा मा आदबजों हमनानै जायो जों बिनि सायाव सावरायसै ना नोंथां औ
औ नोंथां औ नोंगौ हागोन जोबोद मोजां आयदा नोंथां हागोन
औ औ नोंथाङानो एसे जागायदो नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां दे ओ नोंथां जोंथ' जेनेबा एम्फौ एनला होनोबा गोदोनिफ्राय आबै आबौनि समनिफ्रायनो जोंहा एम्फौ एनला बा जिब जुनार जाग्रा हुदाखा नङा‌ होमबा
बै आब
जोंनि बर' हारिया खोनादों ना नोंथां
नै एम्फौ
औ ओ
बायदि औ
जोङो मोनसे एम्फौ होनबा बिराद मुंदांखा जोंनि बर'आव जेरै ओ इन न्दि एम्फौ नङा होमबा नोंथां
औ औ ओ जेरै
दा इन्दि एम्फौखौ जों बोरै
एम्फौ होनबा बिराद मुंदांखा जोंखौ
ओ दा जोङो ओ इन्दि एम्फौखौ जोङो जेनेबा फिसिनोबा बिनि माखासे बिदैख्रिनिफ्राय जों ओ ओ बेखौ माबायो ओ माने फिसा जाहोयो जेरै जों जों आरो बेखौ फेदेरनो थाखाय जोङो जेरै बिलाइफोर होयो जेरै इन्दि बिलाइ बा गाम्बारि बिलाइ
बिलाइ औ बेखौ होनानै जों फेदेर नङा होनब औ नंगौ नंगौ औ जोङो ओ फेदेरनानै औ
माबा जोङो बेफोरखौ
जोङो बेफोरखौहाय ओ बाजारफ्राव फानहैयो औ औ औ जेरै हाथाय बाजारफ्राव जों फाननाय नुयो औ औ औ सेरसेयावनो जों बेखौहाय सेजौ औ सेजौ बाजि उम जिनै फाननो हायो टाउन सहरफ्राव औ नंगौ नङा होमबा नोंथां औ दा जोंना बेल' नङा बेथ' जाग्रा जाहैबाय औ नाथाय बेनि जेनाखि बिखं बा बेनि फिथोब इन्दि एम्फौनि
बेयो जोबोद बेसेन गोसा नङा होनबा नों
औ‌ नोंगौ
गोबां नुनो मोनो ओ बेफोर जेनाखि बे एम्फौ फिथोबजों बानायनाय ग
नाय औ गस्ला औ खौनो होन लंपेन्टखौनो होन बा औ आर'नाइबो नुयो जोङो आरो औ गोबां माने ओ
दाम गोसा गोस
गोसा गोसानि माने माबाफोर गानग्रा जोमग्रा बानायनाय जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ नंगौ नंगौ थारैनो एन्दि एम्फौनि औ फिथोबजोंहाय औ दा जोङो माने बेफोरनो जोंनि ओ माबानिफ्रायनो भारत हादरनिफ्रायनो जि ओ गोबां गोजान गोजान जायगायाव थाङो औ नंगौ थारैनो औ औ
बेफोरखौथ' जोंनि आसाम ओनसोल आसामावनो जोङो गोबां नुनो मोननाय जायो आसाम हादरसे
आसाम हादरसेयावनो औ औ एन्दि एम्फौ जेनाखि फिसिनाय बा बानायनाय औ औ बांसिन जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रानो बेखौ बानायो नङा औ औ नंगौ
औ थिग बिदिनो जोंहा बेल' नङा जेरै एम्फौ एनला होनना बुङोब्ला जोंहा गोबां मुख'नांगौ दङ जायखौ जों जायो
जायो बर' माहारिया औ नंगौ जेरै खुसेेंग्रा औ गुन्जेत उम ओ एम्फौ औ आरो गोबां दं आरो बिदिनो औ
खुसिंग्रा खुसिंग्रा होनना बुंब्ला जोंहाथ' जोबोद गोथाव मोनसे बि जाग्रा आरो जोंनि एम्फौ बेखौ जोङो माबाफ्राव मोननाय जायो आ गुदुंडाव थायो बियो बेखौ नोंथाङाबो मोनथिखागो नङा
औ नंगौ थारैनो
जेरै जोङो बेखौ जानोबा हमनायनि माखासे आदब
माखासे आदब खायदाफोर दङ बेखौ हमनायनि औ आरो गुबुन गुबुन जायगायाव जेरै हमो
माने जोंनि ओनसोल बा गुबुन जायगानिवावहाय बेफोर हमनायनि माबा आदब खायदा
दंखायो दस्रा दस्रा जायो एसे आलादा आलादा
जेरै जोङो बेखौहाय मोननै मोनथाम आदबजों खायदा
जों खायदाजों जों हमना जायो नङा होमबा नोंथां औ औ जेरै जोङो दै लुनानै
गुदुंनिफ्राय ओंखार होबोनो हायो जेला मानिे दैया गुदुं सिमसिं हाबलांथारनानै लोमबोयो
लोमबोयो बे खुसिंग्राया माने
बायह्रायाव ओंखारबोयो बे मोनसे जाखाबाय नङा होमबा नोंथां आरो जोङो बेखौ मा खदालजों जावनानैबो जोङो बेखौ मोनो नाथाय खदाल जोंनायाव एसे माबाया खस्थ' बारा नाङो मानो होनब्ला खदाल जाव नाय जाहैबाय नालाय दा जोङो जेलानखि जावै जावै जावनानै ओ गुुदुङा जोबथा
गुदुङा जोबथा जायो अब्ला माने बै जोबथारनायाव जोङो खुसेंग्राखौ मोनहैयो आरो ना होमबा नोंथां अह नंगौ नोंथां आरो मोनसे दंबावो जोंहा मोनानि समाव हमनाय मोनानि समाव जोङो बेखौ औ ओ खुसेंग्रा औ
बाहेरायाव बा गावनि दरखङाव गुदुं
गावनि दरखंआव गुदुंनि दरखङाव ओंखारबोनानै गाबफैयो गां बुब्राबनानै
दा बेखौ जोङो माबा मोनसे लानानै थुपथा सुनथाग्रा बुस्थु लानानै माने बिनि गुदुंखौ थुथे हरनांगौ
औ नंगौ थारैनो औ औ
बेखौ माबानो हायो मोननो हायो आरो
हायो आरो दा बिदिनो गोबां माबाफोर दङ एम्फौ एनलाखौ हमना जानायनि आदब खायदाफोर दङ औ जेराव
हाया समाबो जोंना एफाग्राब गैया थिग बिदिनो जों गुनजेत गुनजेतखौबो जोङो
औ
माबानानै हमनानै जायो बेखौथ' जों जेसेबां खस्थ' नङा नाथाय
ना नाथाय बे जोबोद खम बिबांनि मोननो थाङो औ औ नंगौ औ माने गोदोनि दिनाव
मोनोमोन गोबांनो दा जोङो बेखौ हमनोबा जोङो बबेबा बिफां गोरान बा दालाय गो गोरान बेफोरबायदियाव बिसोर अरफ्लंनानै हाबनानै थायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ थारैनो दा जों बेखौ हमना जानोबा बेखायनो बनखौ दानखावनांगौ गोदो जों आंबो उन्दैयाव मोनजाखांबाय गुनजेतखौ औ औ दा नोंथाङाबो औ
जोंनिबा बर' हारिफोरा मा मा जेनेबा बेफोरबायदि एम्फौ एनला जा जायो आरो बेफोरखौ माब्रै जायो आरो बेफोरखौ मा रोखोमै हमनानै जायो माबायदि आदब
माबायदि आदब खायदाजों दा बेनि सायाव नोंथाङाबो एसे फोरमायदो नामा नोंथां औ नोंथां ओ थारैनो एम्फौ एनला होननानै बुङोब्ला जों मा बियो जोंनि मोनसे बर'नि बा जोंनि ट्राइबेल माहारिनि मोनसे जाग्रा आदार बा जानाय आदार होननानै जों बुंनांगोन नोंथाङा आरोखि माने जोंना बेफोरखौ जायाबाथाय जों ट्राइबेल बादि नङा आरो जों बेखौ मोनखायो आरोखि आरो जानोबो गोथाव आरो बिनि बेलायावनो जों एम्फौफोरनि बेलायावनो जों गिबियै जों माखौ जायो एम्फौ लाथा लाथा एम्फौ होनो जायखौ जायखौ जों माने मासे सिखिरिखौ बिदै दैहोनानै नंगौ नोंथां औ औ बिदै दैहोयो आरो बेखौ फिथोब जाहोयो आरोखि नोंथां औ औ बेफोरनि बे जों बानायो आरोखि सिखिरिनि बिदैखौ मारै बानायो बा मासे बिनि थाखाय जों सिगाङनो इन्दि बिलाइ नांगोन नोंथां इन्दि बिलाइखौ माने दान्दायाव मुथा मुथा खाथुमनानै दोननानै मासे सिखिरिखौ मा लानानै माने बिदै दैहैयो आरोखि बे बिदैखौ माने बिदै जाहोयो आरोखि नोंथां ओमफ्राय बिनिफ्राय बेखौहाय जों फिसाजों ओंखारनोसै फिसा ओंखारहोनानै बेफोरखौ इन्दि बिलाइखौ इन्दि बिलाइयाव दोननाय जायो ओमफ्राय इन्दि बिलाइखौ खौ जायै जायैनो बे एम्फौ लाथा देरलाङो आरोखि नोंथां औ जेब्ला देरलाङो देरै देरै देरलाङो अब्ला बियो मोनसे फिथोब खायो आरोखि नोंथां औ जाय फिथोबखौ नोंगौ नोंथां माने जों खुन्दुं दिहुननायावबो बाहायनाय जायो। आरोखि औ नोंथां औ औ दिनैनि दिनाव बे इन्दि खुन्दुङा बिराद दाम गोसा आरो बेजों दानाय सिफ्राबो बिराद दाम गोसा जों मोनथिनो मोनो आरोखि नोंथां नोंगौ नोंथां नोंगौ औ आरो बे एम्फौखौ बा इन्दि फिथोबखौ फाननानैनो गोबां रां आरजिनो हायो। आरोखि नोंथां आरो एम्फौ नोंगौ नोंगौ दं जोंहा बेखौ जों माजों जायो होननानै बुंङोबा जों अनलाजों जायो मैथाजोंबो जायो मैथा बांगालजों जायो ओरैनो एवनानै जायो आरोखि नोंथां नोंगौ नोंथां नंगौ आरो बिनि- फ्राय जोंहा दंबावो जाबाय एम्फौफोरनि बेलायाव जेरै जोंहा सिंखावरि सिंखावरिबो मोनसे एम्फौ औ नोंथां जायखौ जों दैयाव मोननाय जायो जेब्ला नाफोरा ना जोंनि आइजोफ्रा जेखाइजों दु दुब्लियाव बा बबेबा मोनसे दैफ्राव औ नोंथां ना गुरो हैयो अब्ला बेयो जेखायाव गाखोफानाय आरोखि अब्ला जोंनि आइजोफ्रा नोंगौ बेखौ गारखाया आरोखि बेखौ जे खबाइआव आथिं गारनानै बेखौ सोखागोन आरोखि आमफाय बेफोरखौ नोंगौ नोंथां नंगौ जों एवनानै जायो। आमफाय जोंहा मोनसे एम्फौ औ नोंथां दुं होननानै बुंङोबा जोंहा गांजेमा नङा होमबा नोंथां गांजो गांजेमायाबो मोनसे एम्फौनि बाहागो आरोखि जाय गांजेमानि थावनायानो नंगौ नोंथां एसे आलादा रोखोमनि आरोखि नोंथां औ नोंगौ नोंथां एसे आलादा रोखोमनि माने बियो मोननोबो थाङा बे बुस्थु- खौहाय औ नोंथांं जेहा दानि दिनावथ' जों मानि बारा मोननोनो थांला जों होननानै बुंजागोन आरोखि गांजेमाखौहाय नंगौ नोंथां औ सैथो औ जोनि थावनिया आलादा ओ जोलानि थावनिया आलादा बेफोरबादि दंलायबावो आरोखि गांजे- निया औ औ मोदोमनियानो एसे आलादा जायो आरो बिनिफाय जोंहा दंबावो जाहैबाय बुरबिलि बा बुरबिला होनो जाय- खौ नङा होनदो नोंथां बुरबुलि औ औ जाय मानि लिसु फिफां बिदिनो जुमब्रा फिफां औ नोंथां थाइजौ बिफाङाव बायो औ नोंथां बेफोरखौ जों हमनानै बुख्रायनानै एवनानै औ नोंथां जायो बा बाथोन देनानै जायो आरोखि नोंथां
नोंगौ नोंथा नोंगौ सैथो
ओमफ्राय जोंहा दंबावो जाहैबाय ओ औवा बिजौआव थाग्रा बा औवायाव थाग्रा मोनसे जा एम्फौ जायखौ औवानि गुनजेर आरोखि नोंथां नोंगौ नोंगौ जों बेखौबो जायो आरोखि नोंथां एवनानै माबा मोनसे जोंहाय औ नोंथां नंगौ आरो जोंहा दंबावो जाहैबाय गय बिफाङाव थाग्रा एम्फौ गय सेवनायाव गय राननायाव हाय बेफोरखौबो दा दानि मानसिफ्रा नागिरनानै जानायखौ जों नुनो मोनसै। आरोखि बा गोदोबो जाखायोमोन आरोखि नोंगौ नोंथां औ आरो जोंहा एम्फौ होननानै बुंङोब्लाथ' जोंहा मा ओ मा होनो उरि जेब्ला दैज्लां बोथोराव अखा हासै बा अखा हायो हाजेनो अब्ला माने औ नोंथां हा सिंनि उरिफ्रा माने बिरनानै न'आव लाइटफोराव मानि बिरफब बिरफब फैयो आरोखि अब्ला जों मा खालामो औ नोंथां माने गामला बा बालथिं बा माबा बा मोनसेयावहाय दै बे लाइटनि सिदा दोननानै होयो आरोखि अब्ला माने बे एम्फौफ्रा बाहाय बिरसनफैयो नोंगौ नोंथां आरोखि। ओमफ्राय बिरसन फैयोब्ला जों बेखौ जमा। खालामनानै औ नोंथां गांफोरखौ गारनानै जों बेफोरखौ एवनानै जायो बा बाथोन देनानै। जानायखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरोखि नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
दा नंगौ नंगौ बेफोरबादिनो जोंनि बेफोर एम्फौ आरो गोबां एम्फौफोर दंबावो नोंथां गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि एम्फौफोर मोनो बेफोरखौ जोंनि बर'फ्रा जाबोदों बा दासिमबो जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां। मानो होनबा बेफोर गैयाब्ला जोंहा मा जों गावखौनो गाव ट्राइबेल बादि मोना बा जोंखौ बर' बादि मोना आरोखि नोंथां औ नगौ दा नोंथां जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां। औ नोंथां औ नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां। औ नोंथां आंखौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ औ औ दे होनबाल गोजोनथोंसै